औ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनाबाय
औ आङो दा बिदिब्ला बे समाव दैनि बाहायनाय बे आयदानि सायाव नोंथांजों रायलायनो सानदों
औ
बिदिब्ला आं जागायनोसै ओ जों मिथिगौ जे जोंनि सुबुं हारिनि गेजेराव दैया माबायदि बिफाव लायो दैनि गोनांथिया माबायदि दैखौ जों माबायदि बाहायो जों बेखौ मिन्थिगौ आरो दै नङाब्लानो जों थांनानै थानो हाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोंनो दै खौ नांगौ जायो आबाद ओ मावनायानो जा न बां लुनायानो जा बा बायदि बिथिं
औ
हाबा हुखा मावनाय दांनाय बेफोराव जोंनो दैखौ नांगौ जायो नङा होमब्ला औ दा आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव दै बाहायनाया दैखौ मा मा खामानियाव बाहायो आरो माबायदि गोनांथि दं बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन दैखौथ बहुद गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो आङो बेखौ आङो फोर बायनदि सानदों दा
औ
दैखौ गोबां गोबां समावनो नांगौ जायो गोबां बायदि बायदियाव नांगौ जायो
अ
जेरै थोरसि सुनाय जेरै माइरं सुनाय माइरं सुनायावबो बाहायनाय जायो आरो जेरै लोंनायावबो बाहायजायो आरो जेरै दुगै नाय आरो खिनाइयाव सोनाय एनिफ्राय बिदिनो बायदिसिना जानाय लोंनाय ओंख्रि संनाय
औ हेलऔ हेल खोनादोंना
ओ बिफांखौ बुफुलिखौ ओ बेरखांहोनो हाया बिदिनो दैखौ गोबां बाहायनाय जायो नांगौ जायो मोखां सुनाय आथिं सुनाय बेफोराव गासै फारफ्रोमबो बिथिं न आवनो दै नांगौ जायो दै नङाबा जोङो थांना थानो हाया मानो होनबा जोगो दैयासो जोंनि जिउ जिउ बायदि दैया जोंनि जिउजों गोरोबनाय आरो दै दैया जोंजोंनो थाफानाय दैया जोंनि लोगो बायदि बिफोर बायदि दैया जोंनि मोनसे ओ जिबन जोंनि जिउ होननानै फानना लानांगोन।
औ-औ ओहोम सैथो थारैनो नोंथाङा जि बुंदों। थारैनो बुंनांगौ जे जोंनि ओ सुबुं माहारिनि गेजेराव जे दैया एसेबां गोनांथि दं बेखौ जों हमदांनो हायो। ओ नोंथाङा बुंनायनि अन अनगायैबो जों बेखौ बुंबावनो हायो जे जोंनो ओ माइ गानाय माइ गायनाय सम समावबो जोंनो दै नांगौ जायो आरो बेबायदिनो ओ- ओ जोङो फाथो आबाद मावो फाथो आबादखौबो जोङो सोमनो थाखाय बा जिरनो थाखाय बेनि थाखायबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ दैमा दैसायावबो ओ थांनानै जोंनि सुबुं माहारिफ्रा ना गुरनानै बा ओ मैगं-थाइगं खानानै दैमा दैसायाव मोननाय बायदि अन्थाइ ओ बायदि ओ मा होनो बेखौ साम' नाथुर, खांख्राइ बेफोरखौ गुरना लाबोनानै गावनि न'आव जानायनि अनगायैबो बेफार फालांगिसिम सोलायहोनायखौ जों सुबुं माहारिनि गेजेराव नुनो मोनो। ओ बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो जे दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोङो दैखौ बाहायबोगासिनो दं नङा होमबा? जोङो सिखारनायनिफ्राय लानानै मोखां सुनायनिफ्राय लानानै थोरसि लथा सुनाय हाथाइ हुनाय बेबायदिनो दुगैनाय खिनाय हासुनाय ओ बेबायदिनो जोङो सामफ्रोमबो बाहायबोगासिनो दं। आरो बेनि अनगायैबो जोङो न बां लुनो थाखायबो जोंनो दै नांगौ जायो। आथिखालावथ' जोंनिया गोनोखो मुगाजों जों इटा सिमेट बालाजों जोङो न लुवा होनब्ला? जों बे नआवबो जोङो ओ दैखौ बाहायनांगौ जायो। जोंनो गोबां बिथिङाव दैनांगौ जायो। बेनि अनगायैबो जों आरो नुनो मोनो मोनबावो जे जोङो जिब जुनारफोरनोबो जोङो दैखौ होयो। जोङो ओ-ओ मोसौ मोसा बायदियनो जोङो दुब्लि बारियाव बा ओ बायदि बिथिङाव जोङो लांनानै जोङो दैखौ ओ बाहायबोयो आरो
औ
औ ओमफ्राय दा आङो नोंथांनाव बेखौनो मिथिनो लुबैयोदि जोंनि दैया माबाफोर-माबाफोर जाहोनाव गुबुंलेफोर जाबोनो हमदों नामा?
गुबुंलेथ' ओ बे बोहैनाय दै जेरै - नोगोर नोगोरमाफोरावसो बे दैया गुबुंले जायो।
औ।
बांसिनानो ओ। थामजि जौखोन्दो बा ब्रैजि जौखोन्दो दैया गुबुंले जायो। आरो। ओ गोग्गो दैखौ जोङो। हा सिंथारनिफ्रायसो जेरै जोङो दिहुनना मोननाय जायो जेरै दंखल। लानदो खुङा। बेनिफ्रायसो जोङो। गोगो दैखो मोननाय। जायो लोंनायनि थाखाय बाहाय। जानायनि थाखाय आरो। गुबुंले दैफोरा जेरै ओ दैमाफोरावबो हैयो। बिदिनो नालाफोराव नों। नोगोरनि नालाफोराव बोहैलाङो। बेफोरबायदिनो। गाज्रि बेसाद। मुवा गारना दोननायफोरावसो बेफोरो गुबुंलेफोरा ओ ब्रैजि जौखोन्दो बा थामजि जौखोन्दो बा बाजि दजि जौखोन्दोआ। ओ गुबुंले जायो। ओमफ्राय बिदि। बिदिनो गोग्गो दैखौ हा सिंनिफ्राय। मोननाय जायो जों दिहुननाय जायो बेखिनिखौनो आङो नोंथांनो फोरमायबाय। आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंबावो सोंनो हागोन।
थारैनो सैथो जोङो सुबुं माहारिया आथिखालाव दैखौ बाहायदों बाहायनायनि गेजेरजोंबो गोबां गुबुंले खालामनायखौबो जों नुनो मोनो। नोङा होमबा। जोंनि। दैफ्राव ओ बेबायदिनो जाबोर जुबोर गारनाय बा बायदि लेथ्रा मैलाफोर। गारनानै जोंनि दैखौ। गुबुंले खालामदों। ओ। बिनि अनगायैबो। जोंनि सुबुं माहारिफ्रा खिसोम हासुसोम खालामनानै ओ दैखौ गुबुंले खालामदों आरो मोसौ मोसाफोरखौ थुखैनानै बा माबा माबि थुखैनानै बिसोर बिसोरनि बिसोरनिखौबो माने गोग्गो दै। खौ बा गुबुंले खालामनाय जादों आरो। उम। आं दायो जोंनि बे दैखौ। जोंनि हाबा हुखा फुजा फोरबोफोराव माबायदि बाहायो बेखौ नोंथांनिसि नोंथांनाव इसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथा?
हाबा फुजाफोराव जेरै आथिं सुनायाव बाहायनाय जायो आरो बायदिसिना प्रसाद मुवा सुनायफोराव जेरै थोरसि उनु सुनायाव बे सुनानै थांनायफोरा मैला जालाङो आरो बेफोरो गाज्रि जालाङो जेरै मोजांखै
औ
गाज्रि खालामनाय जायो। बाखि जोङो गो गोग्गो दैखौ लोंनाय जायो गोग्गो दैखौ जोङो गोग्गो दैजों जोङो ओ थोरसि साराइफोर जोङो सुनाय जायो। बिदिनो जोङो। लोंनाय जायो मोजांखौ लोंनाय जायो। गोग्गो दैखौ बेखिनिखौनो आङो फोरमायबाय। आरो नोंथाङा माबाफोर। सोंनो दङबा सोंबावनो हागोन।
औ औ औ नोंथां नोंथां बुंनाया नोंथां बुंनाया सैथोआनो जोङो नुनो मोनबावो जे दैखौ जोङो हाबा हुखा फुजा फोरबोफोराव नोंथाङा जेरै बुंदों बिनि अनगायैबो जोङो ओ जेब्ला जोङो ओ फुजा होयो। ओ फुजा होनाय समाव जोङो दैखौ दै गोथार खालामो बा दै गोथार खालामनानै जों बेखौ सान्थि महरै बाहायो सारस्राङो। बेनि अनगायैबो जो जोङो मोनफ्रोमबो ओ मन्दप मन्दिरफोरखौ जोङो दैजों लिरनाय जायो साफा खालामनाय जायो गोथार खालामनाय जायो जों बेबायदिनो माबा हाबानि बिथिङावबो जों गोबां ओ फु फुजा होनाय जायो बा हाबा होनाय जायो हाबा होनाय समाव जों दैै गोथार खालामनानै ओ सारस्रांनाय जायो। बेबायदिनो जों दै खौबो जोङो गोथारनि नेरसोन महरै बाहायबोदों आरो दैयानो माने जोंनि थाखाय गोथार गोग्गो औ बे बे दैखौ जोङो माने जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआवनो जोङो बाहायबोगासिनो दं आरो
औ
दा आङो दा बेखौनो सोंनो सानबावदों नोंथांनिसिम
औ
दैखौ जोङो गोग्गो लाखिनोब्ला जों मा मा राहा खालामनांगोन?
दैखौथ गोग्गो खालामनो जोङो जेरै ओ दैखौ जोङो जाबोर गारसोमाबा
औ औ
दैखौ जोङो जाबोर गारसोमाबा बेयो गोग्गोयैनो थागोन। आरो बे दैखौ जोङो जेरै बाहायनोबो गोनां जाखायो गोग्गो दैखौ जेरै बाहायाबाबो जाया बाहायनो गोनां जाखायो।
औ औ
बिदिनो बाहायनो गोनां जायो। आरो बे दैया दै खौ बाहायनाय दैखौ जोङो बे दैया मालाबाबो ओ गोग्गो जाफिननो हाया बे बाहायनाया गुबुंले जानायखौ जोङो गोग्गो खालामफिननो हाया। बे बाहायखांनाया गाज्रि गुबुं गुबुंले जानानै थायो। आरो बे गोग्गो खालामनोबा जोङो बे सिंनिफ्रायनो गोग्गोखौ मोननाय जायो।
औ ओ
आरो बे गोग्गो दैया दैमाफोराव बोहैलांबा जेरै ओ बिदिनो बोहैलाङै बोहैलाङै बेयो ओ गोजान गोजान गाव स्रालालायलाङो गावस्रालाङो बे गु बुंले लेथ्रा मैला गाब बे महर गाज्रि महर गाब गानाया बेयो ओ गोजान गोजान गावस्रालायनानै बियो एसे साब फा जालाङो। आरो होमब्लाबो बियाव मोनसे माबा थानो हायो जिब थानो हायो गाज्रि जिब थानो हायो।
औ
मानोना बियो दैया गुसु गुसु दैयाव गाज्रि जिब थानाय जायो।
औ
आरो गुदुं दैयाव जिबफोरा थाया। बेखौनो आङो फोरमायबाय।
औ औ थारैनो सैथो। जों बिदिब्ला जों मिथिनो हाबाय जे जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव दैनि गोनांथि आरो दैनि बाहायनाया माबायदि ना होनब्ला नोंथां?
औ
औ दोङो दायो बे जोंनि बे आयदा सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ औ गोजोनबाय। दे